ओ खु
औ खुलुमबाय नोंथां
मोनाबिलिनि गोजोननाय नोंथांनिसिम आ जासिगर हरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा मा खालामबाय दङोमोन
आङो दा जेबोथ' खालामथ'वाखै ओरैनो जिरायनानैसो दंथ'योमोन
अ नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनो थाखाय आखायाव लादोंमोन नोंथाङा नोंथाङा समाय दङना सावराय जानो सावरायनो हागोन ना औ औ औ साखोन सिखोन थानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि बिनि सोमोनदै नोंथांजों आं गुसुङै सावरायनो सानदोंमोन
औ
औ साखोन सिखोन होननानै बुङोबोला बेखौनो जोङो बुजिनो हायो नोंथां माने आ मोनसे जायगाखौहाय बेबायदिनो ओ मोजांथार फोसाबनानै दोननाय माबा मोनसे गाज्रि मोनामग्रा बेबायदिनो गाज्रि जि बिजानुफोरनिफ्राय फोसाबनानै एबा गासै जायगाखौ ओ मोजांथार फोसाबनानै मोजांथार खालामनानै दोननाय बेखौनो सरासनस्रायै साखोन सिखोन होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ दा साखोन सिखोना जोंनि थाखाय मानो गोनांथि जिउआव बेखौ आङो नोंथांनो गुसुंङै सावरायनि जोंनि जोंहा मोनसे बुंनाय बाथ्रा दङ जेब्ला साखोन सिखोन दोनो अब्लासो जोंनि गोसोनि साननायफ्राबो जोंनि गोसोनि आ साननाय हनाय फ्राबो साखोन सिखोन जायो होननानै मोनसे बुंनाय बाथ्रा दङ आरो नोंथां दा
औ
ओरैनो जोङो बुंनो हायो साखोन सिखोना जोंनि जिबनाव गोबां गोनांथि दंथारो सापस जोङो आ साखोन सिखोन खालामनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि साननाय हनायफोरखौ मोजां आब्रुथियै लाखिनो हायो आरो बेबायदिनो मोनसे जायगाखौ एबा मोनसे न'खौ एबा मोनसे जायगानि जि साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनो हायाबोला बेखौ दिनै जोङो गोबांथार बुङो जे बे जायगाया गोबां दा माने लेथ्रा जाबाय आरो बेयाव बिजानु सोमजियो बिदि होननानै जोङो बे जायगायाव थांनोबो गोसो जाया दानि जुगनि मानसिफोरा
औ
दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै साखोन सिखोना बेल' नङा जे आ बे जायगाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनाय बेखौल' बुङा जोंनि ओ गोसोनि साननाय गोसोनि हनाय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोरबो साखोन सिखोन जानो नांगौ बुंनो थाङोबोला जोंनि गोसो मेलेम गासैबो साखोन सिखोन जाग्रोनो नांगौ आरो नोंथां दा साखोन सिखोननि गोबांथार माखासे बाथ्राफोर दंङो सापज मोनसे न'खौ जोंङो जुदि बेफोरखौ साफा सिबनानै दोनाब्ला बेखौहाय जोंनि मानसिफोरा बुंङो बियो जोबोर लेथ्रा बियो माने गावनो साननाय हनायानो साखोन सिखोन नोङा खोमा बे जोथोन लानो रोंङा बेफोरबायदि बुंनायखौ जोंङो खोनायो दा जोंनि जिबनाव साखोन सिखोननि गोबांथार गोहोमफोर दङ बेफोर जाहैबाय जोंङो बेमार आजार बाजारफोरनिफ्रायबो गोबांथार माखासे बिजानुफोरनिफ्रायबो जोंङो रैखाथिखौ मोननो हायो नोंथां।
औ
बेफोर साखोन सिखोन खालामनाया बेबायदिनो समायना मोनसे जायगाखौ समायना महर होनो हायो। ओमफ्राय साखोन सिखोन खालामनायनि गेजेरजों जोंङो मोनसे जायगाखौहाय मेगनाव नोजोर बोन होनो हानाय बेबायदि जायगा बानायनानै दोननो हायो नोंथां। आरो आरो बेयाव ओ गोबांथार मानसिफोरा जुदि जोंङो बेखौ बेफोर जायगाखौ बेफोर न'फोरखौ साखोन सिखोनै दोनोब्ला बे जायगाखौहाय आ बयबो मानसिफोरानो नायनो हाय फैनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों आरो जेरै जोंनि आसामाव गवालपारा डिस्ट्रिकआव मोनसे ओ गामि दंङो आरो नोंथां बे गामिनि नामा जाहैबाय रांसाफारा गामि होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
औ
दा बे गामिया मानि थाखाय दिनैहाय मोनसे दावबायनायनि जायगा जानो हादों बेयाव ओ मोनसेल' ओंथि हाबनानै दंङो नोंथां बेनो जाहैबाय बे जायगाखौ बिसोरो साखोन सिखोनै जोथोन लानानै समायना महर होनाय बे मोनसेल' ओंथि हाबनानै दं आरो नोंथां।
ओ ओ ओ
दा बेबायदिनो बे जायगाखौ दिनै जोंङो थांनानै नायहैबाय नुबाय माने सेजौ मिटारसिमावनो बेयावहाय माखासे गारग्रा डास्टबिन होननानै बुङो इंराजियाव जायखौ माने दाखोर गारग्रा इउसमि जायखौ आंखौ बाहाय बुंनाय जायो। बेफोरबायदिखौ जौसे मिटार थाङोब्लानो दा बेयावहाय दाखोरफोरखौ गारनांगौ होननानै बिसोरो खानानै दोनदों बेबायदिनो बे जायगाया जो सोर साफा साखोन सिखोन दोननायखाय दिनै गोबांथार फरायसालिनि गथ'फोरखौ लांलायनानै बे साखोन सिखोन जायगाखौ बोरैहाय जोथोन लायो बेबायदि दोनोब्ला आबहावानि सोमोन्दै माबायदि जायो बेफोरनि ओ सोमोन्दैबो दे ओ सोमोन्दो थानाय बेखौहाय साखोन सिखोनाद आबहावाजोंबो सोमोन्दो दंङो। बेनि गोथौ ओंथि हाबनानै दंङो बेखौहाय बुजिनोहाय बेयावहाय साखोन सिखोननि मोनसे गोहोमथिया माबायदि बेखौहाय जों हमदांनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
साखोन सिखोननि गोनांथिया बेबायदि मोनसे ओ दावबायनाय जायगासिमबो सोलायहोनो हायो दा आंनि गु सुङै नोंथांजों साखोन सिखोननि सोमोन्दै सावरायनाया बेनोसै नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनाखै दा नोंथांहाबो माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनांथि दङ नामा नोंथा
औ गोजोन सिगाङावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मोजाङै फोरमायलांनायनि थाखाय आंबो बर' फोरनि खेराइ फोरबोनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो गोसो दंमोन आरो सावरायनो हागोन ना औ
खेराइ फोरबोयानो जाहैबाय बर'फोर बर'फोरनि धोरोमजों लोब्बा थानाय बर'फोरनि देरसिन फोरबो आरो बियो बाथौ दोरोमारिफोरनि बर'फोरनि बोराइ बाथौनो सिब सिबन बाउनायजों गुदि खालामनानै बे फोरबोनि जोनोमा जादों आरो खेराइ सोदोबनि जोनोमनि सोमोनदै बर' सानसुमैफोरा गोबां माबा होलांनायखौ बेखेवथि होनायखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ नोंथां
दायनिफ्रायनो ओमफ्राय खेराइ बर'फोरनि खेराइ सिबिनाय होननानै सिबिनाया थि सान गैया आरो। खेराइखौ जोङो जानला मोनला समावनो जेनेबा खुंनो हानाय जायो गुबुन गुबुन समाव थां खि लाना बे फोरबोखौ जों खुंनाय जायो आरो खेराइ
खेराइ सिबिंखौ गाहायै मोनब्रै बाहागोयाव राननानै जोङो खेराइखौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैहाय दोरसन खेराइ उरमाव खेराइ फालो खेराइ आरो न'आवनि खेराइ आरो
औ नोंथां औ
ए बिनिनो दोरसोन खेराइ होननानै बुङोब्ला जोङो ओम मा होनो कार्तिक दाननि गिबि हपथा बे गिबि हपथायायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो बे खेराया थारैनो दो सोरगोनि मोदाइजो माइनाव एबा लोखिनि मुङै खुंनाय जायो आरो बि खुंनाय जायो बेनिखायनो बेखौ लोखि खेराइबो होननानै बुंनाय खौ जों खोनानो मोननाय जादों आरो मेसेंनि आबाद सालिजों लोबबा थानायलाय बेखौ सालि खेराइबो होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो
औ नोंथा औ
बेनि उनाव उरमाव खेराइ होननानै बुङोब्ला आसार दानाव आमथिसुवा जोबनायनि उनाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो गामिनि सुबुंफोरनि गाहामखौ हास्थायनानै आरो आबाद फसलनि गाहामखौ हासथायनानै बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो दैज्लांनि आबाद आसु माइजों सोमोनदो लाखिनानै बे खेराइखौ आसु खेराइ होननानैबो बुंनायखौ जों खोनानो मोननाय जादों आरो
औ नोंथां औ
बिनि उनावहाय फालो खेराइ होननानै बुङोब्ला मागो दान एबा मागो पुरनिमायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो बिनिखायनो अखाफोर दानसोरां हराव खुंनायलाय बे खेराइ खौ दानसोरां खेराइ होननानैबो बुङो आरो आरो न'आवनि खेराइ होननानै बुङोब्ला न'खरनि गोनांथिखौ नायनानैसो बे खेराइखौ माब्लाबा खुंनाय जायो आरो न'खरनि गाहामखौ हास्थायनानै न'खरैनो होखानाय बे खेराइखौ न'आवनि खेराइ एबा न'खरनि खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरो खेराइ सिबिन होनो बर'फोरनियाव थि मोनसे खेराइसालि एबा थानसा सालि थालाया सम लानानै नांगौ बायदियै सिबिन थिलिखौ सायख'ना लानाय जायो आरो नोंथां बेनि थाखाय गाहायै फोथारखौनो सायख'नानै लानाय जायो आरो जोङो खेराइ सिबिंनि थाखाय गिबियाव बाथौ बिन्दो गायसननाय जाग्रोयो आरो
औ
बाथौ बिनदोखौ मोनथाम खोनदो खालामना गोलावै बानायनाय जायो आरो जोङो
औ'
ओ खोला फारसेनिफ्राय जागायजेनना साहाथिं जोबहैनाय खालामो आरो बे खेराइनि बाथौ बिन्दुखौ
औ
बिन्दोनि गिबि बाहागोखौ नखरसे जिजों गोजौआव सोंना होनाय जायो आरो बेनि खियानो जाहैबाय महर गैजायै अबंलावरिखौ फोरमायनाय जायोनो आरो गेजेर बाहागोआव सिजौ बिफां गायनाय जायो आरो बे सिजौ बिफांखौ बाथौ बोराइनि दिन्थि महरै लानाय जायो आरो
औ
सिजौ बिफांखौ औवाजों बाथौ दुमखा दुम औवाजों बाथौखौ दुंखननाय जायो आरो मोनबा बाथौ बाथौखौ रैखा खालामनाय बाथौ जराखौ खुन्थिया उथुना जराफायै सिरिबा दुमनाय जायो आरो बेयाव बाथौनि मोनबा गोथौ थ्थआ बेरखांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि उन उनावहाय सिजौ बिफांनि गुदियाव जोङो आलारि बाथि सावनाय जायो गय जरा फाथै जरा थालिर गोथां होनानै बावनायखौ जों नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो लथायावबो दै गोथार लानानै बे दै गो थारखौ सारनो थाखाय थुलुंसि बिजौ आरो जत्रासि बिजौ दोननाय जायो आरो बेवहाय ओमफ्रायहाय खेराइआव मा मा खेराइायाव जोङो खेराइ खेराइनो थाखाय जोंनो माखासे दामग्रा आगजुफोर नांगौ जायो आरो ओमफ्राय बे खेराइायाव दौरि आरो दौदिय दौदिनियानो मेन जायो आरो बे खेरायाव बांसिन गोहोम गोग्लैयो होनोब्ला दौरि आरो दौदिनियानो गोहोम गोग्लैसिनो आरो दानिया खेरायाव खेराइायाव माखासे दामग्रा दामजुफोर नांनाय दामग्रा दामजुफोरानो जाहैबाय खाम जरासे सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि जरासे दाहाल जरा से बेबायदि नांगौ आरो
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बे खेरायाव दौदिनिया खामखौ मोखां गोसोम आरो सिफुंखौ गन्थं गोलाव होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोननाय जायो आरो खेराइ फोरबोखौ खुंनाय समाव सिबिनि हाबा फोरखौ जाफुंहोनायाव गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो आरो बेफोर मुवा बेसाद फ्रानो जाहैबाय सिजौ बिफां थुलसि बिफां उम थाम उम औव औवा माइरं गुन्दै खंख्ला बिफां जरा जराथाम मोखां बिफां मो माबा मोखोना बिफां आरो औवा गुबै थब्रै बेबायदि नांगौ जायो आरो
औ
खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै आं गुसुङै सावरायनाया बेयावनो जोब्बाय नोंथां